औ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ औ दा नोंथां जोङो मानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नोंथां
जोङो दायो टपिकखौ जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागैबो रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ जायो नोंथां जायो देलाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा
जोङो न'आव जिब जुनार होनोबा जोङो मोसौ मैसो
औ
लोगोसे दाउ अमा।
औ।
जोङो बेफोरखौ फिसिनाय जायो गोदोनिफ्रायनो जोङो। दाउ जिब जुनारखौ फिसिनानै न'खर सोलिनो हानाय बायदियै जोङो। आरजिनो रां एसे आरजिनो हानाय बायदि जिब जुनुनारखौ फिसिनाय जायो।
औ नोंथां औ।
जोङो मोसौ मोसौ होनोबा जोङो मोसौनिफ्राय। रासायनिक हासार हिसाबै गोबोरखि महरै मोननाय जायो।
औ औ नोंथां औ।
लोगोसे बोसोराव मासे फिसा। मोसौ गाय फिसियोबा जोङो बोसोराव मासे फिसा लोगोसे। गाइखेरबो मोनजानाय जायो जोङहा। बेफोरजों गाइखेर फाननानै जोङो रां खामायनो हानाय जायो। लोगोसे मोसौखौनो‌ लोडों। आबाद मावनायाव सहाय हिसाबै जोङो। आलौनाय। बेफोराव बाहायनाय जायो बेफोरावबो जोङो। औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ नोंथां औ। दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मोसौ मैसो फिनानै जोंहा न'खर। राव रां आरजिनायबो जों नुनो मोनो नङा होमब नथां। दा जोंहा। जोंहा अमा दाउ बोरमा। आरो हांसोफोर जों फिनाय। जों नुनो मोनो नड़ा होमब्ला नोंथां‌ दा‌ बेखौ जोंहा। बेफोरो मोनसे जोंनि। रांखावरिआव आरजिनायनिबो मोनसे। जोंहा राहा लामा नङा होमबानोथ।
राहालामा राह।
दा जोंहा दाउफोरखौ फिसिनानै जोंहा दाउदै फाननानै बा दाउ। फ्रा फिसा जाखांनानै जोंहा दाउ फिसाफोरखौ। फाननानै दाउखौ फाननानैबाबो जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो। आरो बोरमाफोराबो जोंहा। बोरमा फिसाफोर आरो जोनोम होयो बेफोरखौबो जों फाननानै रांखावरि आरजि। जियो‌ आरो मोसौ मैसोनि बेलायाव। बो जोंहा बिसोरथ' एसे गिदिर जुनार हिसाबै जोंहा। बेफोरनि फिसाफोरखौबो फाननानै मोनो आरो नोंथां बुंलांनाय बदिनो जोंहा गाइखेर। गाइखेर आरो गाइखेर फाननाय गाइखेर मोनो जोङो। बेखौबो फाननानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो। आरो नोंथां जोंहा मइेनलि बेफोरखौ जोंहा। मासे मानैल' नङा जोंहा बेखौ बाथोन हिसाबै जोंहा अबावबा हाग्रा जिंफोर। फाव लुनानै जोङो गोबां हमनानै ला जि। था बा नैजथा नैजिबाा बिनिफ्राय गोबांसिन बेसेबां हायो बे। बेफोरबायदि गोबां फिसिनानै जोंहा रांखावरि आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बिजनेसनि लाइनाव मावोब्ला जोंहा रां। खावरि आरजिनायखौ नुयो आरो बिनि अनगायैब्लाबो जोंहा। मोसौ मोसौफोरजों जोंहा गोबां जिब जुनार जेरै। मोसौनि बे मोसौ बलदफ्रा। नोंथां बेफोरखौ जोंहा औ। ओ हाल एवनायफ्राव बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ मोसौ गायबा मोसौ दामब्रा हिसाबै
मोसौ दामब्राफोरखौ उम जोङो हालेवनायफ्राव बाहायो बिनिफ्राय जोङो आबाद मावनायाव बे हाल एवनानै जोङो माइ खेथि बेफोरबायदि खालामनानै जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जोंहा बे फोर जिब -जुनारफोरा जोंनि मोनसे न'खरनिनो बाहागो बायदि नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो रांखावरि आरजिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा मोसौ मैसोफोरनिफ्राय गोबां बायदिसिना माने जोङो मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो आरो जोंहा फिसा फिसौ बिदि जुनार हिसाबै जोंहा सोरबाफोर सैमाफोर फिसियो ना थाय सैमाफ्राबो जोंहा न'फ्राव फिसिनानै दोननाय जोंनि गामियारिनि सैमाफ्रा जेरै हमनानै ला मोना फ्राव ओ सिकिउरिथिफोर बायदि खामानि मावो नङा होमबा नोंथां? औ औ स मोनाफ्राव सोरबाफोर फैयोब्ला बेखौ जोंखौ मिथिहोनायाव बिसोरो जोंखौ मदद खालामो थिग बेबायदिनो गोबां जोङो जिब जुनारफोर फिसियो नोंथां बेफोरो गासैबो गाव गावबागाव मोनस ओ बिस्राबो ओ गावसिनि आखल आखु दङ' बे आखल आखुफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयो आरोना थां जेरै हमनानै ला जोङो मावजिफोर फिसियोब्ला ओ न'फ्राव एन्जरफोर बारा जायोब्ला बेफोरखौ हमनायाव जोंहा मावजि थायोब्ला एन्जरा थिग बिदिनो जोंहा मुलाम्फा दंजोबो आरोना नोंथां जोंनि जिब जुनार फिसिनायफ्रा बेदिनो गोबां जिब जुनार जों फिसिनाय जायो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा?
जिब जुनारनि बागै आङो मा होनबावगोन दा
नोंथाङा गोसोआव दंबा बुंग्रोनाय
औ दे दा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायै बो जोंहा बेफोरथ' जाबाय जोंहा न'आव फिसिनाय जिब जुनार नङा होमबा नोंथां? आरो औ दा जोंहा हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोरबो थायो दा बेफोर जिब जुनार फोरा जाबाय हमनानै ला जोंहा बेदर जाग्रा जिब जुनार बिसोरो जायो गोथां बेदर जायो यो हाग्रायाव आरो मैफोर दङ' मैसोफोर दङ' हाग्रानि मोसौफोर दङ' बेफोरो गांसो जायो दा जोंहा न'आव फिसिनाय हिसाबै जोंहा मोसौ मैसो बेफोरो गामियाव जोबोद ओ खस्थ' जानाय जाहैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
ओ जोंहा गांसोफोरखौ मोननो नागिरला नोंथां आरो बि बिसोरनो थाखाय जानाय आदारनि थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' जायो दा बेख खायनो जोङो गामिफ्राव बांसिनानो जोङो मोसौ मैसो फिसिनायफोरखौ बारा नुनो मोनला फियोब्लाबो खोमैबो खमैबो मासे मानैफोरल' फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा औ दा बिनिखायनो जोंहा जायगाफ्राबो आंखाल जाबाय नालाय जोंहा दा बारा नुनो मोनला दा बोरमा बिसोर बो बोरमा फि फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो मानो होनबा बिसोरो बांद्राय गिदिर जुनार नोङा स' बिसोरखौ जोङो ओ लामा लामाफ्रावनो खालाबायनायफोरखौ नुनो मोनो नाथाय सिगांनिफ्राय गोबां खम जाबोबाय आरोना नोंथां सिगाङाव जेरै औ सिगाङाव जेरै जोंहा न'खर गंसेयावनो दसथा गाहाम अ मोसौ फिनाय मैसो फिसिनायफोरखौ नुयोमोन नाथाय दा जोंहा न'खर दा गामि गंसेयाव न'खरफ्रोमबो नागिरोब्ला खमैबो गामि गंसेसो जोंहा दसथासो मोसौखौ नुनो मोननाय बायदि मोनसै आरो ना नोंथां औ गोबां खम जाबोबाय दा ओ साननो लागा बाथ्रा बेफोरबो नङा होमबा जाय जाय जोंनि सिगांनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा मोसौ मैसोफोर फिसिनानै जा बोदोंमोन दा जोंहा बेफोर बेफोर खान्थिफोरा गैला गोमालांनो हमबाय।
गोमालांबाय।
औ मानो होनोब्ला जोंहा जायगानिबो आंखाल आरो गोबां ओ जोंहा दा माइ आबादफोर मावो फोथारफोर गैला जाहैबाय गासैबो माइ माइ आबाद मावग्रा बिदिनो दुब्लि औ दुब्लि आबाद मावग्रा दुब्लिसो जाजोब्बाय। फोथारफोर
दा मानसि सुबुङा, मानसि सुबुङा बारा जाबाय।
औ नोंथां औ औ। आरो बेनिखायनो जोंहा दा बेबायदि नुनो मोन ला नाथाय हाग्रानि जुनारफोर होनोब्ला जोंहा दा मैफोरखौ अमाफोर खौ नुयो। नाथाय गामिफ्राव जोङो दा अमा फिसिनायफोरखौ नुयो आरोना नोंथां नङा होमबा? मानो होनबा अमायाथ' जोंहा औ।
अमाखौ जोङो बोरै फियो नोंथाङा एसे खोन्थाना
औ दे नोंथां दा जोंहा अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंहा नै जोंनि मावनानै मोननाय जा माइ माइ बे माइखौ जोङो सौनानै जा माइरं दिुहुननायनि उनाव माइनि बिगाब जाय ओंखारो गुन्दैफोर बे गुन्दैखौ जोङो ओ अमानो जानो थाखाय अफ्रिजों लगायना होनाय जायो। दा नोंथां अमानि थाखायबो जोंहा ओ आदार रुयो जेरै हमनानै आ लावफोरखौ बा ओंखामफोर जौ संनानै आग्लायनाय बे ओ-ओंखाम जा अफ्रि बेजों लोगोसे जोंहा माइ गाबनि बे गुन्दै माइरं गुन्दै बेखौ लगायनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां। दा बेबायदिनो जों अमाफोरखौल' फिसिनायखौ नुनो मोनसै मानो होनबा अमानि थाखाय जोंहा ओ आदारा बि दि मोसौ मैसोनि बायदि बांद्राय इसोग्राब नागिरनो गोनां गैया। बेनिखायनो जों मोसौ मोसौ मैसोनि अनगायै जों अमाफोर फिसिनाय नुनो मोनो। आरो जोंहा दाउफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो, हांसोफोर फिसिनाय नुनो मोनो। दा दाउ हांसोफोराथ' जोंहा नागारनानै होबानो जायो जोंहा गामियारि हिसाबै जोंहा गामियाव जायगा दङ हिसाबै दा जोंहा ओ दाउफोरनि थाखाय माइरंफोरखौनो जाहोनाय जायो नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो बिसोरो हाग्राफ्राव बिदिनो एम्फौ एनला नागिरनानै जायो। दा बेनिखायनो दाउ फिनाया जोंहा एसे गोरलै आरोना नोंथां। आरो अमाफोरनि थाखायबो जोंहा अमाफोरनि थाखायबो जोंहा थास' बिसंफोर दङ थास'फोर
उम।
बिदिनो हाग्राफोर दङ माखासे हाग्राफोर बेफोरखौ रुना होनायखौ जों नुनो मोनो। बिसोरनोबो संनानै जाहोनाय जायो जोङो। दा बेबायदिनो बांसिन सिन नुनो मोननाया अमा दाउ बेफोरखौनो नुनो मोनैसै आरोना नोंथां। नाथाय मोसौ
नोंथाङा मिथियोना अमाया बोसोराव हेल' नोंथां। ओ नोंथाङा अमाया जोंनो बोस सोराव फाथालबैसे बा खोनबैसे फिसा होयो बुंनो हागोन ना?
फाथालनै होयो नोंथां सय मासजों खनसे होनो हायो अमाया। दा जोंहा औ। दा जोंहा खनसे फाथालसेयावनो जोंहा अमाया ओ बार'था गाहाम दसथा गाहाम खमैब्लाबो आदथा नयथाखौ फिसा होखायो। दा बेखायनो जोंहा बेफार फालांगियाव अमाया जोबोद मोजां आरोना नोंथां। माने आदारफोरखौबो जोङो एसे गोरलैयैनो मोननो हायो बांद्राय गोब्राब नङा। औ आरो जोंहा अमानि अमाया सय मास जोंनो जोंहा नयथा दसथा गाहाम फिसा होयो आ रो बेफोरखौ जोङो फाननानै मासे अमायावनो जोंहा थामरोजा ब्रै रोजा गाहाम एखमबा इदिनो ब्रै रोजा बाजौ गाहाम जोंहा बै बेसेनखौ मोननो हायो मासे आवनो एखमब्ला बार'था अमायाव जोंहा बेसे बां मोनगोन साननानै नाय नोंथां नङा होमबा?
औ मुलाम्फा। जोंहा न'खर सलायनाय बा न'खर सो लिनो थाखाय जोंहा रां आरजिनो हानाय जायो।
औ नोंथां औ औ।
बोरमानि बागै बोरमाया खोनबैसे बा बोसोराव माबैसे फिसा होयो मिथियोना? नोंथाङा खोन्थानानै होदो। बोरमानि बागै।
बोरमानि बागै?
औ।
दा बोरमाफ्राबो बेबायदिनो नाथाय बोरमाया एसे खम जायो नोंथां। बोरमाया मानै मानै बा मा थाम बेफोरबायदिल' जोनोम होनायखौ आं नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
औ।
दा बोरमाया बोरमानि बागै आङो ओ बांद्राय इसिबांखौ मिथिया मानोना होमबा आं फिनायखौ नुदों नुनायालाय खिन थु एसेग्राबसो आङो मुखुब बिदि फिनायखौ नुवाखै आरोना
नुवाखै औ। मानो होनबा जोङो दानि जुगाव बोरमा फियोबा जेनेबा बोरमानो जों आदार जाहोनायाव जोंहा खरसा गैयालासिनो जेनेबा जोङो बोरमाखौ फिसिनो हायो बा जों बोरमानिफ्राय मोजाङै इनकाम खालामनो हानाय जायो।
औ नोंथां औ औ।
दा नोंथां जों इसियावनो जोंनि टपिकखौ दोन्थ'नाय जासिगोन नामा नोंथां?